थां
औ अ नोंथां
औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथां
नोंथांजों आङो फंसे खोथासो रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन ओ बेनो जाहैबाय जोंनि देहानि सोमोन्दै जोंनि देहाया माबादि थानांगौ जों देहाखौ माबादि लाखिनां गौ बेनि सोमोन्दै बे नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनो लुबैयो ओ नोंथाङा जुदि सम दोङोब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेफोरबायदिनो सांग्राङै लाखिनो थाखाय जों फुङावनो बा बा द' रिंगानि सिगांनो सिखारथारनांगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
ओ बेनिफ्राय बेनिफ्राय सिखार-सिखारनानै जोङो ओ जेसेबां हायो एसेबां दै लोंनांगौ।
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ दै लोंखांनानै ओ खाथि खालानि फिल्डफोराव थांनानै बेफोरबायदिनो ब्याम बा एक्सारसाइस खालामनो नांगौ नोंथां बेफोरबायदिनो खारनो खारनो नांगौ एक्सारसाइस खालामनो नांगौ बेनिफ्राय जों फिल्ड गैयाबाबो जोङो बेफोरबायदिनो लामाफोराव थाबायनो नांगौ मानो होनोब्ला अब्ला फुंनि बारहावाया मोजां होननानै मिथियो फुंनि बारहावाया मोजां बेनि थाखायनो जों फुङावनो सिखारनानै थाबायनांगौ फुंनि ओ बार जानो नांगौ ओ फिल्डफोराव थांनानै एक्सारसाइस खालामनो नांगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
खोदोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
बिनिफ्राय औ नोंथां बेनिफ्रायथ' जों गावनि देहाखौ गोग्गोयै बा सांग्राङै लाखिनो थाखाय लोंनाय दै लोंनाय दैया लोंनाय दैयाबो साफा जानो नांगोन नोंथां। जों दैफोराव गोबां औ गोबां जिउसाफोरबो नुनो मोनोना नोंथां? जों जोंनि दैफोराव गोबां जिउसा थायो जोंथ' बेखौ मिथिया बेनिखायनो जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै सो फुदुंनानैसो लोंनो नांगौ नोंथां।
अ नंगौ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां बेनिफ्राय ओ जोङो ओ गावनि देहाखौ ओ सांग्राङै लाखिनो थाखाय जानाय लोंनायनि फारसे बुङोब्ला जों गोथां मैगं थाइगं जानो नांगौ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां जों गोथां मैगं थाइगं जाथारनो नांगौ ओ बेफोरबायदिनो ओ जों न'आवनो गोबोर हासार होनानै गायनाय लाइ लाफा ओ फालें बेफोर बेबायदि मैगंखौ जोङो गोथां मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहा हाया गोग्गोयै आरो सांग्राङै थायो नोंथां बेनिखायनो जों बेफोरबायदि न'आवनो गायनाय फ्रेस मैगंफोरखौ जानो नां औ बेनि अनैबो जोंङो लेस सिरा जोगोनार बायदि मैगंफोरखौबो जोङो न'आवनो गायनानै न'नि गोबोर हासार होनानै होनाय मैगंखौ जानो नांगौ अब्लासो जोंनि देहाया सांग्राङै थागोन। बेफोरबायदिनो हाथाइ बाजार गलाफोराव बायना ओ बाय बायनानै मोननाय गुबुन बेफोरबायदिनो रासायनारि हासार बाहायनाय बेफोरखौ जोङो जानो नाङा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बेनिफ्राय जों बेलासि समफोरावबो फिल्डफोराव थांनानै बेफोरबायदिनो गामिनि गथ' गथ'फोरखौबो लाफानानै जोङो बायदिसिना खारनाय बारनाय बेफोरबायदिबो गेलेनो नांगौ। बेफोरबायदिनो जेरै काबादि गुरला रेडि बेफोरबायदि गेलेनो नांगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ माबादियै सांग्राङै लाखियो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन औ औ
जोङो देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगौ होनबोला जोङो। जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे थाल लाखिनांगोन। आरो जोङो औ आरो जोङो। एसेबां ओ। गोबाव उन्दुयोब्ला जोंनि देहाया गिलिर जायो। जों जेसेबां हायो एसेबांनो फुङाव फुंबिलियाव सिखार। होननानै फुंबिलिनि गोजोन बारहावाखौ जायोब्ला जोंनि देहाया। ओ थिग थागैनो थायो आरो जेसेबां हायोे बां बियानखौ खालामनो नाजानांगौ जेरै य'गा दङो एक्सारसाइस दङ। जोंहा।
औ नोंगो।
बेफोरखौ सम बायदि खालामलाङोबोला देहाया अरायबो मोजाङै थायो। आरो लोग गोसे जोंहा जानाय लोंनाय बुङोबोला जोङो बाजारनिफ्राय लानानै फैनाय। बायदिसिना रोखोमनि हासार होनाय मुलै। होना बेफोरखौ जोंना जायोबोला। जोंना उदैयाबो गाज्रि जायो आरो देहायाफोराबो लोस लासै लोरबां जालाङो लोगोसेनो जोंनि। ओ जिहेथु खानाय गुनाय बेमार। एबा ओ मेगननि बेमार बायदिसिना बेमार। जोंनियाव लासै लासै सोमजिनो हायो।
औ नोंथां।
जानाय जायो औ आरो। जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ होनोब्ला गोग्गो दै लोंनांगौ जायो।
आरो हानायमानि जोङो दै गुदुंखौ लोंनांगौ एसे दुंबुद। दुङा- सुङा दैखौ लोंनांगौ जोङो हायोब्ला औ आरो। आरो ओ जोंहा। बेफोरबायदि नेमफोरखौ। भालनान सोलियाब्ला बिदि गोग्गो बेसाद जाग्रा मुवाफोरखौ। जोङो जायाबोला जोंनि उदैनि बेराम बायदिसिना सा थाख्रुब सुख्रुब बेफोरो सोमजि। जनो नागिरो औ बेबायदिनो गावनि देहाखौ बिदिनो। ओ रुल्सफोरखौ मानिनानै बेफोरबायदिनो सोलियो आरो। बेखौनो आं बुंनो सानो आंनि फारसेनिफ्राय औ। नोंथाङा दा गावनि ओ देहाखौ खौ माबायदि लाखियो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन बेफोरबायदिनो आं गावनि। देहाखौ आंनि देहाखौ। सांग्राङै बागो गैयै लाखियो बुङोब्ला ओ बेफोरबायदिनो आं फुङाव बा रिंगानि सिगांनो सिखारनाय जायो बेनिफ्राय सिखारखां सि सिखारारनानै ओ हाथाय मानजियो मोखां सुयो। बेनिफ्राय ओ जेसेबां हायो एसेबां दै लोङो मानसिनि देहायाव सानसेयाव ओ नै नै थाम बा ब्रै लिटारसो दै लोंनो नांथारगौ।
औ नंगौ।
औ न आं फुङाव सिखारनानै जेसेबां एसेबां दैखौ लोङो बेनि अनगायैबो सानसे बेयाव आङो नैथाम लिटारखौ लोंोरो नामा
औ औ औ जोबोर मोजां नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्राय आं फुङाव सिखारनानै जेसेबां हायो एसेबां दै लोंखांनानै खाथिनि फिल्डाव आङो बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस खालामहैयो
औ औ औ फिल् गैयाब्लाबो लामायाव
औ औ नोंथां फिल्ड गैयाबाबो लामायाव मानो होनोब्लाथ' जों फुंनि बारहावाखौ जानो नांगौ नोंथां
औ होनथां नांगौ
औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो फुंनि दाइन गु रिंगासोआव फुंनि खाजा जानाय जायो अब्लानिया जोङो न'आवनो गायनानै गोबोर हासार होनाय गोथां मैगं जानाय गोथां मैगंजों जानाय जायो नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो लाइ लाफाफोरखौ मैद्रु संनानै जानाय जायो।
औ आ नो
औ औ नोंथां बेनिफ्राय बेलासि समफोराव मोनाबिलिनि बार जायो खाथिनि फिल्डफोराव बेयाम खालामो बेफोरबायदि खालामनानै आं गावनि देहाखौ सांग्राङै लाखियो बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस बियाम खालामनायजोंल' नङा सम सम डाक्टरनिबो हेफाजाब लानो नांगौ नोंथां जोंनि खाथि खालायावथ' बेफोरबायदिनो मेडिकेल थायोमोन थायोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
खोनादोंनाा नोंथां औ बे खाथि खालानि मेडिकेलफोराव थांनानै जों सम सम गावनि देहाखौबो नायजानो नांगौ नोंथां। जोंनि देहाया माबादियै सांग्राङै थायो।
औ।
औ नोंथां बेफोर बेफोरबायदि दिनो जों गोथां मैगं बुङोब्ला ओ हाग्रानि मैगंफोरखौबो जोङो खानानै जानो नांगौ जेरै उम फाद्रिलेता। माइसुन्द्रि मानामनि बेफोर मैगंखौबो जोङो जानो नांगौ बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदैफोरा साफा जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथां खोनादों
औ।
बेफोरथ' जोंनि ओ माना मुनिफोराथ' जोंनि देहानि मोनसे मुलि होननानै बुंजायो। बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदैफोराबो साफा जायो मोजां जायो। बे मोनसे ओ मुलि बायदि मोनसे खामानि होयो आरो बेफोरो। खोनादों ना नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
औ बेफोरबायदिनो
औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
बेफोरबायदिनो उम
औ।
अ बेफोरबायदिनो सोलिनानै जायोबोब्ला दे हारसिङनो जायो।
औ नोंथां।
हासार होनाय जायाबालासिनो थाङो। मोजाङैनो औ बे उलथां फालथां। जानला मानला समाव जानला मानला जाजायै बुस्थुफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदैनि बेमार जानो नागिर रो आरो खर' सानाय बायदिसिना बेमार जानो नागिरो आरो औ।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानबावो नामा जोबथायाव
ओ जोंहा समाबोथ' जाबाय नोंथां बिब्दिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा
औ औ नोंथां औ दोनथ' जायो। औ नोंथांनिफ्राय आं बेखिनिखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ दे नोंथां अब्ला।
औ दे।